औ नोंथां माइबाफोर खौरांमोन हेल' नोंथां खोनायाखै हेल'।
हेल'। हेल'।
आंनि बुंनायखौ खोनायाखै। हेलौ हेलौ।
हेल' नोंथां खोनायासै।
खोनानांगौ दिखौ नोंथां आं नोंथांनि बुंनाय। खौ खोनागासिनो नोंथां।
अ नोंथां खोनाबाय नोंथां खोनाबायल'।
खोनाबाय औ माबाफोर खौरांमोन नोंथां?
ओ जायगा बेरायनायनि सायाव।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो बेरायनो मोजांमोनो नामा?
औ मोजां मोनो नोंथां बेरायनायानो आंनि साबसिन मोनसे रंजाथावना आरो ना। आंनि लाइफनि बा जिउनि।
मोजां मोजां नोंथां आंनि थाखायबो बिदिनो ओरैनो नोंथाङा दा मोनबेसे हादर बेरायखो?
हादर बुङोब्ला नोंथां। जों जाबाय गामिनि सासे सुबुं। एसेबांबो जोंहा। थाखा फैसा गैया आरोना बिदि बेरायनो थाखाय बेनिखायनो जों हादोर बुङोब्ला खाथिनि भुटान हादोरखौ बुंनो हायो भुटान हादराव थांबाय जों गोबांबार।
नोंथाङा मोजां मोनदों भुटानखौ?
बुंनो थाङोब्ला भुटाना जोबोद मोजां मोनसे हादोर जोंनि खाथिनिनो फरेन कान्ट्रि बा गुबुन रायजो।
मोजां नोंथां थांबाय नोंथां मेरला थांबाय आंबो
आतसा
जायगायालाय बेरायनो मोजां दामफ्रा गोदो खममोन दा बारायबाय
औ बिनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा? बिनि औ बिनि नङा दाम नङा नोंथां बिनि जि दे बेसेन बांनाय बिनि जाहोनखौ बुंनो हागोन नामा?
जाहोनखौथ' आङो बारा नायबिजिरनाय जायाखै अब्लाबो नोंथाङानो फोरमायो दां मिथियो नोंथाङा आं बारा नायबिजिरनायबो जायाखै नालाय
आंबोथ' एसेबां मिथिया दा बुंनो थाङोब्ला मेइनलि भुटान हादोरावथ' गावसोरनि हादोराव निजा दिहुनथाया गैया गैबांखाया गुबुन हादोरनिफ्रायसो लानानै थांङो आरो खोनानो मोनदों बिसा बिसोरनि हा हादोरावबो जा टेक्स लानाय बेयो बारायनो हमबाय बेनि जाउनावनो जादों होननानै मोनथिनो मोनदों आरोना आरो दा जि हादोरजों हादोर दावहाफोर सोलिगासिनो बेफोरनि जाउनावबो जानो हागौ
नोंगौ नोंगौ
नोंथाङा भुटान हादरनि अनगा गुबुन जायगाफोराव बेरायहैबाय नामा जेनेबा मुंदांखा जायगा फोर
जायगा ओ थांङाखै ओरैनो जोंनि डिस्ट्रिकआव थानाय बिदिनो हाजो मेरला दंना जोंनि डिस्ट्रिक्टआव
औ नोंथाङा नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा
अ जोंना कक्राझार नोंथां
आदसा होमबाथ नोंथांमोननि जायगायाव गोबां जायगा दंङ हाजोफोर दावबायथावनाय जायगाफोर
दंङ ओरैनो बावखुंग्रि जे फेस्टिभेल जायो बैसागुआव जोंनि देरसिन देरसिनबोथ फोरबो जेराव गोबां
औ नोंथां
दा नोंथांङा जाखांबाय
जाथ'वाखै नो नोंथां नै दा बावैसो संखांबाय नोंथाङा इयुनाव बबाफोर जायगायाव बेरायहैनायनि माबा मोनसे ए थांखिफोर दं नामा
दंमोन नोंथां थांखियालाय ओमफ्राय दा हनै थाखा फैसायासो हास्लाबगोना हास्लाबैया बे बेसो जाद जाहोनना माबाया जाहोना
उम नोंथाङा दा बबे जायगाखौ सायख'नानै लादों बेरायहैनो थाखाय
जायगायाथ बारा गोजानबो नंङा खाथियानो सिक्किम दार्जिलिं
औ
बेफोरावनो मोजां गोलोम बोथोराव मोजांमोन थांनो दा थनो बिराद मोजांमोन
आतसा
नोंथांङा थांफेरबाय
आंथ थांनाय जायाखै नोंथां आसामनि अनगा बारदों होनोब्ला नाथाय आंङो शिंलंआव थांनाय जादोंमोन नैरोजा नैजिनै मायथाइ। बेयावनो
अ
बेवहाय आङो औ बेवहाय आङो जायगा दावबायदोंमोन एलिफेन वाटारफल होननाय मोनसे जायगा ओमफाय बिदिनो नेपा जायखौ बुङो नर्थ इसट्रान पुलिस एका एकाडेमि।
उम।
बेनि अनगायै लाइटलुम। ओमफ्राय बै मोनसे दंदि बिफांनि रोदाजोंनो जानाय दलङा
औ होनबा नोंथाङा मोजाङानो बेरायबाय।
बेरायदोंब्लाबो नोंथां मोजाङै बेरायजोबबोनो मोनाखै। थेवबो खेबसे खेबनै थांबावनानै मोजाङै नायबिजिरनो आरो बेरायनो लुुबैबावदों आरो।
दा नोंथाङा फिउचाराव बहा थांगोन ओरैनो? साबसिनजों सायख'ना लानाय
साबसिन हिसाबै बुंनो थाङोब्ला आंनाथ' उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सिमां दङो। काश्मिर बेरायनाय नाथाय बेखौ जेब्लासिम आङो निजा रांफोर खामायनो हाया अब्लासिम आं बेयो थांनोबो हानाय नंखाया बेखौ मिथिखागौ।
नंगौ।
उनावबाफोर खाबु मोनोबा थांगोन आरो नोंथां।
बेनि सिगां सिगां ओ आङो थांनो सान्दों शिलंआवनो फिन खेबसे थांफिनबावनो लुुबैदों मानो होनोब्ला आं शिलंखौ मोजाङै नायबिजिरनो मोनाखै आरो बेरायजोबनोबो मोनाखै।
औ। मोजां नोंथां सम मोनोबा फागजागोन आं बो इदिनो सानदोंमोन। ओ फिउसाराव बेरायहैनो।
समफोर मोनोबा खौसेयै
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
उम।
जयै थांबा ओ ओ रंजानायाबो एसे साबसिन जायो।
औ नोंथाङा क'क्राझार जायगानिनो माबाफोर मोनसे बा मोनसे मोननै मुंदांखा बेरायथावना जायगाफोर मिथिगौ नामा।
देरबिल ओफाय दिबलाय होननाय दङ। बेयाव बिनि अनग ओमफायो ओरैनो हाजो दङ' दांदोफोर बावखुंग्रि इफोराव बेरायहैयो मानसिफ्रा। टाइम स्पेन्ड खालामहैयो। मोजां आरो फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामहैनो।
औ दाथ' गरम बोथोर नोंथांमोननि जायगायाव। बै सरलपारा पिकनिक स्पट होननाय दंना। बेखौ जोबोद खोनानो मोनबाय थायो आङो। नाथाय थांफेराखै आंबो दिनैसिमबो।
औ। मोजां जायगाया बेबो बेरायनो ओ भुटाननिफाय दै फैयोना। गुसु बेयाव मानसिफ्रा थांबाय नोंथां थांबाय गोबां थांबाय। बे दै गुसु फैनायाव मान मानसिफ्रा गोलोम-गोलोम बोथोराव न'आवनो मानसि लानानै दुगैहैयो।
औ।
नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङो बा मा खालामगासिनो दङो।
ओ नोंथां दङ ओरैनो मा खालामनो माने ओंखाम जायाखै दाबो।
औ।
ओंखामबो उखैबाय। ओमफाय नों नोंथांआ ओरैनो मा ओंख्रिमोन
ओंख्रियाथ' गोथावनो नोंथां
औ
बर'नि दोरोङारि ओंख्रियानो दङ
अ अ
अनलाजों दाउ आरो लोगोसे लेस्रा फाजा लेस्राखौ ओजोंहाय चिरां सायटखै सबाय बिमाबो होनना बुंनाय जायो
औ अ अ
बुङो
जोंनाबो बर'नियानो बायदियानो जाहैबाय सबाय ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय गोथां थाइबें थाइबें खाजि बानायसै गोलोम बोथोर ना गुसु बानायदों गुदुंबाबो दिनै सोनो हाया जानो हाया जायो।
औ।
खबर सबर मोजां मोनफाय नोंथां
खबराथ' मोजाङैनो दं नोंथां।
सम लानानै मालाबा ज' बेरासै दे
औ थांजागोन नोंथां।
औ।
दा माबाफोर मावो नामा?
मावा नोथां ओइ दाबो फरायसायानो दं।
आदसा नोंथां अब्लाथ' एखेयानो।
एखे नोंथाङाबो होनोमबा जेबो मथ'वाखै?
गैया नोंथां नै दाबो फरायनानै नांथाबगासिनो दङ माला मा जायो जेबो बुंनो हाथ'नाय नंला
माथो खालामो नोंथां जिउआनो बेनोसै देनां थाखा फैसा जाबा बेरायहसै बिसि फिसाखौ लानानै न'खरखौ न'खरनि। अ अ सफोरखौ लानानै बेरायहैसै।
औ नोंथां।
जायगाया सायख'खाबाय। दा थाखाल' बुथुमनांसिगौ।
बेनोसै माबा मोनसे जायगा सायख'ब्लाबो फैसा थाखायानो सिगां जाग्रोनांगौ ना? नङाबा थांनो हाया जेरावबो
थाखाबो रोंहरबाय थाखाब थाखा जाबानो होलांसै।
औ।
देरनाव नथां गोसोफ्रा सुखु गोजोन मोनो। बेसेबांथो खोमसि दरसि जानो
खेबसे खेबनैसखौ जायगानिफ्राय जानगाराव थानानैबो नायनांगौ नोंथां। अब्लासो मिथियो। बबेयाव मा जादों मा रोखोमनि मा जायगा दं बेफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो गुबुन जायगानि आबहावा थासारिखौ मोनथिना मोनो।
सैथो नोंदां सैथो गासैनिबो आबहावाखौ नायनानै लानांगौ। बबेहाय माबायदिब बहाय गरम बहा थान्दाफोरखौ नायगिदिंना लानांगौ। जिउ मोनसेल'ना
दाथ' जोंनिया नै हाग्रा खाथिजों गरम बोथोरबाबो गरमानो जायो।
होनबा नोंथां औ औ होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनसिगोनदा ना।
औ दे नोंथां मालाबा खौसे ज'यै बेरायहैनोसै। सेै आरोना नोंथां दे लाखिथ'बाय